हेल' अ खुलुमबाय नोंथां
औ दा होमबा जोङो बुहुम नांदों दुंग्लोब ननायनिनो सोमोनदै रायलाय ए जागाय लांसै ना?
औ औ रायलाजायो नोंथां ओ नोंथाङानो एसे औ औ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा ओ बुहुम लुरारि ओ बिदुं बांनायनि सोमोन्दै
औ माने बुहुम बुहुम नांदुंलोबनाय होनना बुङोब्ला जोंनिया बुहुमाव जि थांनानै थानो थाख खाय मोनसे ओ ग्रिन हाउस इफेक्ट ओ माने बुहुमाव जायो आरोना। बे बेनि थाखाय माने बुहुमा दुंहाव जानानै थायो औ जेराव जायनि थाखाय जिब फोरा थांनानै थानो हादों। नाथाय दानि जुगाव मान ने बे जि नर्मेल टेम्पारेचारमोन बुहुमनि बेयो माने बांलांनो हमबाय बे जेनेबा बुहुमना बेनिफ्राय फाय माने ग्रिन हाउसपिप पेगा माने बाराद्राय जानाय जाबाय थ जोंना बेवहाय बुहुमनां दुंग्लोबनाय जालांबाय आरो माने बां बुहुमनि दुंथाया बांलांनायनि सायाव बांलां गासिनो आरो बेनो
औ नंगौ बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जिहेथु जोंहा ग्रिन हाउस ओ इफेक्टआ बांसिन बारायबाय जेराव जोंहा दुलुरारि ओ बिदुं बांनायाबो जोंहा दिनैनि समाव गोबां जाबाय नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों ।
बेफोरबायदिनो जोंहा ओ दिनैनि समावथ' जोङो मिन्थिखायो जेराव जोंहा ओ गोबां जोङो बायदिसिना मिथिंगायारि खैफोदफोरा जोंखौ बांसिन साग्लोबनो हमदों। मानो होननानै बुङोब्ला ओ दिनैनि समाव जोंहाथ' जों मिथिखायो जेराव जोङो बायदिसिना जोङो मावनाङि खामानिफोरखौ जोङो मानसिफोरा गोबां मावबोनो हमदों जेरै जों दाइरेक्टलि जों बुंनो थाङोबा जों मोनथि खायो जोङो दिनैनि समाव बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दिनै दानफायनानै ओ जोबोद खहा खालामदों मानो होनना बुङोब्लाद दिनै बिफां लाइफांफोरा जोंनि दिनै जा बिदुंफोरानो जा बा जोंनि जा ओ फैयो सोरां जेनेबा साननि सोरां फोर खौ जोंहा गोबां होबथायो जोंहा जेराव जों बिफां लाइफांफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै गायनानै लायोब्ला जेराव जोंहा ओ जोंनि आबहावाया मोजाङैनो थायो ग्रिन हाउस इफेक्टफोरा मोजाङैनो थायो जेराव जोंहा गोबां ओ अखाफ फोरा जोंहा फैनायनि सान्स थायो बा दिनै समाव जोङो ओ मिथियो जे जोङो मिथिना मोनो जे जोंनि गेजेराव ओ बिगियना जोंनो मोजाङै जे जेराव गोबां जों अखाफोर हानो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां गायनोस जोबोर गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिफां लाइफाङा जोंनि गेजेराव अक्सिजेन गेसखौ गोबां बिबांनि होयो । जोङो अक्सिजेन गेसखौ जानानै नो बा अक्सिजेनजों हां लानानै मानसिया थांनानै थायो जोंहा अक्सिजेन गेसफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अक्सिजेन ओ बांद्राय बिबांनि जोङो ओजोंनि मानसिफोरनि गेजाव गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो । बेफोरबायदिनो जोङो बिफां लाइफ जोबनायाव जोंहा ओ सुबुं माहारिया दुलुर दुलुरारि बिदुं बांनायजों लोगोसे गोबां एफेक्ट एफेक्ट गोलैयो जोङो बुंनो हायो जेराव दुलु दलुरारि बिदुं बांनाया जोंहा माबाफोराव बांद्राय गोहोम गोग्लैयो जों बालाहामा बिफां लाइफां नुनो मोना जोंहा बांसिनानो जों अखा हायिखौ नुनो मोनो जेराव जोंहा गोजांनाय समाव जोबोर गोजाङो आरो गोलोमनाय समाव जोबोर गोलोमो माने बेहाव बेवहाय मानसिया थांनानै थानाया जोबोद ओ गोब्राब जानानै फैयो जोंहा। ओ जिहेथु बेहाव बिफां लाइफांफोरा जोबोद ख खम बेफोरबायदिनो जोंनि समाव दुलुर दुलुरारि बिदुं बांनाया गोलोम बोथोर समफोराव जोंहा बांसिन जोंहा एफेक्ट खोलैयो जेराव जोंहा गोबां मानसिफोरानो ओ बोराय बेन्थ'फोरा ओ ग-गुदुं दुंनायनि जाहोनाव ओ थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जेराव जोंहा हाइ प्रेसार जानानै जोङो गोलैनानै थानायफोरखौ नुयो । बेफोरबायदिनो जोङो दुलुरारि बिदुं बांनाया जु दि जोङो बांद्रायनायनि सायाव बांद्राय जायोबा जोंहा सानसे समाव जोंहा जुदि ओ बांद्राय बिदुं बाङोब्ला अब्ला जोंहा दैफोरा ओ गुदुं जायो जेराव जोंहा बायदिसिना नाफोरा दुब्लि फोथारफोराव थैलाबायना थायो लोगोस नो जोंहा माइ फोथारफोरा जोंहा गोबां खहा जायो जेराव बांद्राय बिदुं बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफांफोर गायनायफोरखौ नुयोब्लाबो जोंहा थैलांनो नागिरनाय नुयो आरोना। बेनिखायनो जों हायोब्ला जसेबां हायो जोङो बिफांखौ गायनांगौ जाहाथे जोंहा दुलुरारि बिदुं बांनायनिफ्राय जों रै खा मोननो हायो आरो जाहाथे बे दलुरारि बिदुं बांनाया जोंखौ जोंनि मानसिफोरखौ जाहाथे जेबो ओ गेदेर गोहोम खोख्लैनो हाया। बेफोरबायदिनो जोङो ओ जाहाथे मोजाङै मोजाङै थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय जोङो बिफां गायनायाव जोबोद गोसो होनांगौ जेराव जोंहा दिनैनि खोथा बुंनो थाङोबा जोंहा दिनैनि समाव जोंहा गोबां अखाफोरानो दिनै हानो थांलाया गोदो गोदायनि समाव जोंहा जाबायदि नांगौ समाव जोंहा जोंथु जिहेथु बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि जेराव जोङो गोबां नांगौ समावनो गोदो गोदाय स समाव जोंहा गोबां अखा हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनदों ओ जोंहा दुलुरारि बिदुंफोरा बांसिननि सायाव बांसिन बांनो हमदों जोंहा गोदोनि समाव जा बायदि गरम जायोमोन दिनैनि समाव ओरैबायदि गरम जादों जेराव जोङो ओ गावनि देहाखौ सामलायनोनो हाया जायो खायसे सुबुं माहारिया जेराव जोङो टाउन सोहरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों गामि सोहोरनि खोथा आरो टाउन सोहोरनि खोथाया आलादा आलादा जायो जों जुदि टाउन नायनो थाङोबा दिनै टाउन ओनसो ओनसोलाव जोंहा दिनै बिफां लाइफाङानो गैला जेराव जोङो बायदिसिना जोङो बिल्डिंफोर लुनाय नुनो मोनो इडास्ट्रि लुनाय मोनो। जेराव बेनि गेजेरजों जोङो दुलुरारि बिदुं लांनायखौ बांद्राय मोनो जोङो गामि ओनसोलाव जाबायदि आबहावा जायो। नाथाय टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदि जों आबहावाखौ नुनो मोना दा नों थाङा मायबाफोर बुंगोन नामा जे थु जोंहा दुलुरारि बिदुं बांनायनि सोमोन्दै ओ दिनैनि समाव माबायदि सोलिबाय दङ आरो नोंथाङा माबाफोर राहा होनो हागोन नामा?
औ माने आङो बेसे साइन माने फुवारनो सानदों जे माबाखौ दहाय आङो ओ बिदुं बांनायनि सोमोन्दै फोरमायनाय नायनायाव एसे थालां बावदोंमोन माने
औ औ
अ नोंथांङा मिथिगौ जानांगौ कार्बनडाय अक्साइड गेस होननाय थायो जोंनि बुहुमाव। कार्बनडाय अक्साइड मिटेन गेस बेफोर ना? ग्रिन हाउस गेस होननाय जायो बेफोरखौ बेफोरो माने बिदुं फोरखौ हमथानानै लाखियो बुहुमाव कार्बन डाइ अक्साइड गेस बे फोर थ जेनेबा बिफां लाइफां खमायनायनि जाउनाव जेनेबा कार्बन डाइ अक साइड खौ आदार बानायनो थाखाय बिफां लाइ लायोमोन ना द बिफां लाइफांखौ बायनायनि जाय जाहोनाव मा बे बे कारबनडाय अक्साइड फोरा माने बिफांफोरा खमायलांबाय नालाय कार्बदाइ अक्साइड लानो थाखाय बिबांफोरा माने बिदिनो कार्बनदाइ अक्साइदनि बिबांङा बारायलांगासिनो आरो थ बेनि जाहोनाव ग्रिन हाउस इपेकआ बारा जानानै बारा जानाय जादों आरो बेनिफ्राय आरो ओ माहोनो बुहुम नांदुं लोबनाया माने टाउन सोहोराव माने बांसिन गोहोम खोख्लैनाय बायदि आरोना जेनेबा बा टाउन सहोराव नुनो हायो खि दुंथाया ब्रैजि डिग्रिनि बारा थांगासिनो आरो गामि मोनसे गामि ओनसोलाव माने ओ थामजि नैजिबा थामजिनि गेजेरावनो थायो होननाय होनजायो आरो ना बिदिनो जेनेबा बेवहाय ना जों एसि कुलार बायदि माने सुग सुग्रेम होग्रा दारजेमफोर बाहायनायाबो माने बुह बुहुम नांदुंलोबनायखौ बारा खालामहोयो आरो ना जेरै रिफ्रिजिरेटर फ्रिज फ्रिजार माने जोबोर गिदिर गिदिर फ्रिजार थायोना टाउन टाउननि हटेलफोराव माबाफोराव जेनेबा माने गोबां गिदिर गिदिर फ्रिजार बाहायनांगौ जायो माने बुस्थुफोरखौ गोबाव सम लाखिना दोननो थाखाय बेयो माने बाहाय माने बेनि सिस्टेमफोरा बिदि माने बाहेरनिफ्राय गुसु लानानै माने बाहेरनि गुसुफोरखो सोबजोबना लानाय आरो मालाबाफोर नोंथाङा नुदो खोमा माने एसि फोरनि एक्जसदनि बाहेरायाव थाबा जोबोर गरम मोनो थह बिदिनो माने दुंथाया बारायलांगासिनो ए सि आरो रेफ्रिजेरेट फोर बाहायनायनि जाहोनाव आरो थह जोङो बे बुहुमनां दुंलोब नायनिफ्राय जिहेथु जोङो मानसिफोरनि जिउ खांनायनि थाखाय जे एडभान्स रोखोमै मानसिफोरा थांनानै थालांनो थाखाय जोङो एसिफोरखौबो गारनो हाया रिफ्रिजेरेटरफोरखौबो गारनो हाया माने रिफ्रिजेरेटरा खौ माने बिराद माने गोनांथि आरोना ओ जोङो जिखुनु खामानि जानाय आदार दोनथुमनायानो जाया मानो जेनेबा मोनसे मोनसे जायगायाव माबा आलु आबाद मावदों बे आलुखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहर नों थाखाय जोङो जोबोद गोदोर गोदोर कन्टेनार नांगौ जायो रिफ्रिजिरेटरनि थ' जोङो बेफोरखो माने हगारनोनो हाया जोङो जोंनो नांथारगो थ' जों दा मा खालामनो इनिफ्राय जों बोरै बासायनो बुहुमनां दुंग्लोबनायनिफ्राय बेफोरखौ बाह जाउनाव बुहुम दुंग्लोबनाया जादों नंगौ खिन्थु जोङो बुहुमनां दोंग्लोबनायखौ खमायनो होन नानै बेफोर बाहायनायखौ खम खालामनो इदि माने दानि जुगाव जाथावा आरो त जोङो दा मोनसे राहाया बेनो जे जोङो हानायमानि बिफां लायफां गायनांगौ। न'आ जोंना टाउनावनो जाया मानो टाउनावबो जिमानो बिल्डिं न' लुबाबो ओ बिफां लाइफांनि गायनायनि राह हा माने माने जायगाया थायो जु दि लुनो गोसोबा मोजाङै प्लेनिं बानायनानै लुलाङोब माने गोबां राहा लामा थायो आरोना बिफां लाइफां गायनायनिबो टाउन माने सिटियावबाबो एकदम महानगरावबाबो दा बिनिनो तारमाने आ गोदोनिफ्रायनो मोजाङै प्लेन बानायलांबाथाय मोजाङै यै मोनसे माने मोनसे जायगाखौ बोरैहाय बाहायनो बेखौ मोजां जाङै गोदोनिफ्रायनो प्लेनिं खालामलां बाथाय। उनहालागि मा जाहैयो जोन बेफोरखौ मोजाङै साननानै बेफोरखौ माने मोजाङै प्लेन बानायबा एसे साबजानाय जागोन आरो राहाया बेनो। बेनिफ्राय आरो। जों दा जेनेबा साइन्टिफिकेलि माने बिदि सुग्रेम होग्रा दाजेमफोर बाहायनायखो जों दा माने हगारनो हानाय नङा बे दानि जुगाव माने
औ औ नों थाङाथ' जबोर मोजाङैनो ओ फोरमायलांबाय जिहेथु जोंहा दुलुरारि बिदुं बांनाया जोंनि गेजेराव माबायदि गोहोम खो सोलिदों आरो माबायदिहाय जों बेनिफ्राय रैखा मोननो हायो दा जोंहाबो जिहेतु समा ओ जोब बारा गैलिया आरो। दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे होमबा जागोन दे।
दे दे नोंथां।
दे।
दे।